अ नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा? नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बर'नि अनला ओंख्रिनि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथाङा खोनासंलांगोन दा?
औ नोंथां ।
अ अनला ओंख्रिखौथ जोङो खोमा बिबार मुला गोरान सेवालि बिबार मोदोमफुल बिबार खुमब्रा औवा मेवाइ लाइ आरि ज जोंबो जानो हायो नङा होमबा नोंथां ।
नंगौ नोंथां ।
अ औवा मे औवा मेवाइखौ जोङो जेरै अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंङनो गिबियावनो माइरंखौ सुग्रोनानै लानांगौ जायो । एसे दैखौ सर होनानै बे खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों मोनथां ।
बे माइरंखौ सुखांनानै जोङो एसे फोराननानै सामब्राम गुफुर, बानलु, हायजें, जिरा मस्ला होनानै उवाल एबा उवाल एबा दिंखियाव देनाय जायो।
नंगौ नोंथां ।
थांनानै जोङो दा जों जाय बे अनला ओंख्रिखौ जाय ओंख्रिजों संगोन माने बे ओंख्रिखौ जोङो खोमा बिबार बा बे खोमा बिबारखौ जोङो दैज्लां समाव मोननाय जायो। जों बे खोमा बिबारखौ ननि बारिबा बहाबा बारिनि फ्राय लाबोनानै खानानै लाबोनानै जोङो बासिनानै बहाबाफोर एम्फौफोर हाबना थायो खोमा बासिनानै जों बेखौ सुनानै सुनानै एसे दैयाव एसे रहायग्रोनानै लानाय जायो खारैजों ।
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां।
बेखौ जोङो एसे रहायग्रोनानै एसे जे जेब्ला दै होनानै रहायलाङो बेखौ जोङो दैखौ एसे होनानै जों बे देनानै दोननाय माइरं गुन्दैखौ बे गोदौबाथाय होनाय जायो। बिदिनो एरै एरै होनानै उनाव बियो एसे गोथा जालांगोन नालाय इयाव जोङो जेरै दाउबो दाउ अमा बेदर बिब्दिबो होजायो नङा होमबा नोंथां? नोंसोरनि जायगायाव अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां । नोंथांनिफ्राय जे जोङो अनला ओंख्रिखौ खोमा बिबारजोबो नाथाय ओ जोंनि ओनसोलावहाय बारा एबा बांसिन खोमा बिबार जाया बेनिखायनो जों दासिमबो खोमा बिबारजों अनला ओंख्रि होननायखौ आं मोनजाफेरनाय जायाखै नोंथां।
औ नोंथां होमबा नोंथांनि जायगायाव मा मा जों अ ।
जोंनि ओनसोलाव दा जोंनि ओनसोलाव दा ओ औवा मेवाइनि सिजेन एबा बोथोर बेनिखायनो जों दा बांसिन अनला ओंख्रिखौ औवा मेवाइजोंबो जानाय जायो लोगोसेनो अनला ओंख्रि खौ जोंङो ओ आलु जायखौ आलुखौबो ग था गथा हाखावनानै बेवहाय ओ संनाय जायो ना बेदरनि अनगायैबो जों बेखौ ओ ओ आलुजोंबो जानाय जायो। बिदिनो जोंनो अनला ओंख्रि होनबाथाय जोंनो गुबै जों अनला ओंख्रिखौ बांसिनानो खारैजों जानाय जायो बेवहाय जोंनो खारैनि गोनां थि जाना फैयो नोंथां बे खायनो जोंङो गिबियावनो खारैखौ ओ थालिर ओ जों खारैखौ थालिरनिफ्राय मोननाय जायो। जेहेथु जों थालिरखौ जिरनानै सानदुंआव फोराननानैहाय ओ उनावहाय बेखौ फोराननानै सावो ओ सावखांनायनि उनावहाय बे हांगार खौ जोंङो खारै महरै मोननो हायो। बे ओ हांगारखौ जोंङो सावखांनानै उनावहाय गुसु खामना दोननानै जोंङो बेयावहाय ओ दै होनानै जोंङो बेख खारैखौ सरनाय जायो। बे खारै जोंङो अनला ओंख्रि स नायाव एबा जिखुनु खारै मैगं संनायावनो जों बे खारै खौ बा हायनो हायो नोंथां। बिथाय जोंङो अनला ओंख्रि संनायाव खारै गोनांथि जाया जानानै फैनालाय गिबियावनो जोंङो ओ औवाजों ओ अनला ओंख्रि संङोब्ला गिबियावनो जोंङो खारैजों ओ औवा मेवाइखौ ओ एवफ्रामनाय एबा ओ एवफ्रामनायखौनो बुंनाय जागोन ओ खारैजों एवफ्राम हुना लानाय जायो। बेनि उनाव बसेबां नांगौसेबां दै होनाय जायो बे सारायाव नांगौसेबां दै खांनायनि उनावहाय जों ओ उम जिहेथु जों माइरंनिफ्राय अन गुन्दै खालामना दोननाय एबा ओ माइरं गुन्दै खालामनाय बेखौ जोंङो जेब्ला ओंख्रिया ग्लब-ग्लब गोदोवो बै समाव जोंङो बे ओ अन गुन्दैखौ फ्रि-फ्रि ओ गोदौनायाव ओ गारना होनाय जायो। लोगोसेनो जोंङो खादौजोंबो एरनाय जायो बिदिनोहाय जोंङो बिदि होखांनायनि उनावहाय जोंनो ना एबा बेदर हो एवखांना लानाय खौबो जों बे समावनो हरनाय जायो। बिदि होनानैहाय जों बेवहाय मोदोमफ्रु गोथाव खालामनो थाखाय ओ दुनन्दिया गंगार थुन्दिया लोगोसे दिनो मस्ला मुस्लि देनाय सामब्राम गुफुर सामब्राम गुफुर हायजें जा खुमब्रां बायदिसिनाखौ जों बेवहाय होनाय जायो बिदिनो ओंख्रैया मोदोमफ्रो आरो गोथाव जायो अनला ओंख्रैखौ जोङो अनला ओंख्रैखौ जोङो ओ गावनि ओ न'खरावल' जानाय जाया जों बेखौ ओ फोरबो फोरावबो बाहायनाय जायो जेरैहाय हाथा सो सोनियावबो हाथा
औ
जों अनला ओंख्रैखौ जोंनि समाज एबा ओनसोलावहाय बाहायनाय नुनो मोनो बिदिनो आरो थैनाय एबा दा जायखौ बुङो जोंनि ओनसोलावहाय दाहाबावनाय बेहायबो ओम
औ औ बे हाबा बेयावदि हाथा सुनियाव होनाय जायो अनला ओंख्रैखौ बेयावहाय मायबा मोनसे फोथायनाय दङ'ना नोंथां?
बे फोथायनायखौथ' आं मिथिया नोंथां नोंथाङा मिथिगौब्ला एसे फोरमायना होदो।
आंबो एसे मोजाङैनो मिथिया बेनिखौ फोथायनायखौ मानो थाखाय होनाय जायो आंबो नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा अनला ओंख्रि सोंफेरबाय दा?
मा बुंदों नोंथां?
नोंथाङा अनला ओंख्रि संफेरनो मोनबाय दा
आं अनला ओंख्रिखौ संफेरनो मोनबाय आङो जेरैबायदि सङो बिदिनो आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना होलांखाबाय नोंथां नोंथांमोना ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जिहेतु माइ गोरलैनि माइनावनि मुङाव फुजा होनाय बे समावहाय अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जागोन ना जाया नोंथां?
जोंनि जायगायावथ' अनला ओंख्रिखौ बे माइ गोरलैनि समाव बाहायनाय जाया नोंथां।
हेल' नोंथां
नोंथाङा औ औ खोनादों नोंथां
नोंथांनि रावखौ आं खोनाफैयाखै हेलौ नोंथां नोंथांनि बुंनायखौ खोना फैनाय जैयासै